हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? ओ दिनै जोङो सावरायनो लानाय आयदायानो जादों बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै
औ नोंगौ
बर' हारिनि जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ' बेबायदिनो गोबां दङ। जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम' आरो बेबायदिनो गोबां दङ आरो बुंनो थाङोब्ला। नोंथाङा बे बर'नि जानाय-लोंनायनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। औ हागोन हागोन नोंथां?
औ
उम आङो दायो बे समाव बर'नि ओ जानायनि बागै नोंथांजों सायराय सावरायनि बे ओ खाबुखौबाय गोजोन बेलासिनि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंगौ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
ओ जोङो दायो। बर'नि जानाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जानाय गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि दोङो आं दायो। बे समाव नोंथांजों सावरायनो थाखै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ
मोदोमफुल बिबार बा मैथ्रु बिबार होननानैहा जोङो मिथि मोनो बेखौ जोङो अनला संनो थाखाय जोङो सिगांग्रो ओ माइरंखौहाय जोङो दैयावहाय सोमनानै लाग्रोयो। बिनि उना बहाय जोङो सोमनानै हाय बा बा मिनिट बा ओ जि मिनिटसो जोङो रुयहोनो थाखाय जों दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोयो बिनिफ्राय जोङो मैथ्रु बिबारखौ हानना लानानै जोङो बे मोजै सायनानैहाय खासायनानैहाय जोङो मोजाङै साखोन-सिखोनै सुनानै लाग्रोयो बिनिफ्राय जोङो बे मैथ्रु बिबारखौ जेब्ला जों अनला संगोन अब्ला जोङो सारायखौहाय होग्रोनानैहाय मोदोमफुल बिबार खौ जोङो साराय गुदुंआव होना बा खारै जोंहाय जोङो एवख्रबग्रोनानैहाय लाग्रोगोन खारै एसे होनानै एवख्रबना लानानैहाय दसेनि उनाव जोङो दैखो थोजासेहै होना लाखानानै जोङो बेखौहाय गोदौ होबाय थानाय समावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ देबाय थागोन बा गुन्दै खालामनानै अन गुन्दै खालामनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बे दैया गोदौवो अनला ओंख्रिनि दैया जेब्ला गोदौगोन जोङो बे अन गुन्दैखौहाय ओ बेखौबो गुबुन-गुबुन रोखोमनि अन गुन्दै होनायाबो दोङो ओ सोरबाया दैदोंहाय मिक्स गुन्दै लगायनानै लाखायो बास सोरबाया गोदौबाय थानायाव हाय बे उन गुन्दैखौहाय फिर फिर फिर मिजि मिजिहै बे गोदौबाय थानायाव सोरगिदिंबो होनायखौ जोङो मोनो बेजोंबो जोङो जेनेबा मोजांहै माबा खालामनो हायो अब्लाबो दैदोंबो मिक्स खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बा खालामो बेबायदिनो मिक्स खालामबाय थानानैहाय जेब्ला गोदौबाय थागोन अन गुनदैखौ होबाय अब्लानो जोंहा बियो अनला महराव फैबाय अनला ओंख्रि महराव आरो बे अनला ओंख्रियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ माबाफोरखौहाय ना गोरान बा ना गोथां बा ओ अमा बेदर बेफोरजोंहाय जोङो जानो हायो। बा दाउदै होनानैबो जोङो जानो हायो बेखौनो जोङो अनला होननानै बुङो आरो लोगोसे दायो जोंहा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोर बोथोरावबो जोङो मोनो औवानि मेवाइ
औ नंगौ
खौबो जोङो अनला जायो बेखौबो जोङो दाउफोरजोंहाय अनला बा अमा बेदर गोरानफोरजों बा अमा गोथां बेबायदि जोङो अनला जानो हायो बेबो मोनसे जोंनि बर'नि गुबै अनला ओंख्रि आरो बेखौ जोङो मोखै खालामनानैबो उनाव हाय ओ मेसें बोथोरफोरावहाय जो जोङो औवा मेवाखौ मोननो थाङा बिनिखायनो जोङो मोखै खालामना दोननानै जों मेसें बोथ बोथोरावबो जोङो अनला संनानैहाय जानो हायो आरो नारजिफोरखौबो जोङो नार्जि गुन्दै अनला बेफोरखौबो जोङो अमा बेदरजों जानो हायो ना गोथांफोरजों जानो हायो आरो दायो मेसेङाव जोंहा मोनबाव गोन खोमा बिबार खोमा बिबारखौबो जोङो अन होनानैहाय इसे अन होनानै नाजों बा ना गोरानजों बेखौबो जोङो अनला महराव जानो हायो।
ओ आरो थास'
खौबो जोङो दायो मोनगोन बेखौबो जों फोराननानैहाय बेखौबो जों अनला जानो हायो जेब्ला थास' बिबारनि सिजोना जोबहैयो अब्ला जोङो बै समावहाय बे गोरानखौ देरथुमना लानानै हाय गुनदै गोरान देथुमनानै दोननानै जोङो जेब्ला ओ मैगं मा गोन मा थागोन जोंहा आनदायो अब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ सहसाव जों मोननो हायो बेफोरखौ जोङो रेदि खालामनानै लानो हायो। बा बेबो थास' बिबार गोराननि अनला ओंख्रिखो जोङो संनो हायो आरो गोबां दोङो जोंहा अनला संनो थाखाय मास लांखार बिबार बेखौबो जोङो जायो अनला। बेबो बर'नि गुबै अनला ओंख्रै आरो लोगोसे गुबुन गुबुन अनलाफोरखो जोङो संनानै जानो हायो नोंथाङाबो अनला मैगं संनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन दे।
ओ नोंथां बुंनाय खोथाफ्रा थारैनो नंगौ नोंथांनिफ्राय गोबां बेबायदि मिथि थिनो मोनबाय अनला ओंख्रिफोरा मा मा रोखोमनि थायो माबोरैहाय बेखौ संनाय जायो आंबो बेबायदिनो नुबोगासिनो आरो ना अनला ओंख्रिखौ संनाय ओ दाख्लै बावैसो जोंनावबो ओ सबायजोंहाय साम' सं जोंआन सबायजों सामु बर'नि जानायनि बागै ओ आं बे सबायजों साम'नि बागै बुंनो लादों बुङोब्लाथ' बयबो मोजां मोननाय बयनिबो फेब्रेट होननानै बुंजायो आरोना जोङो साम' सबबायखौ संनो थाख सेथियावनो जोङो साम'खौहाय दै माबा दैसायाव थांनानै खनग्रोनांगोन खननानै साम' खौहाय दैयाव हरसे बा हरनै बेबायदि सोमना दोनग्रोनांगोन आरो ना ओ सोमना दोनखांनायनि उनावहाय बेस साम'खो साम'नि बे थाखोना थायोना बिथां खोनाखौहाय बोखारनांगोन आरो बोखारना बे साम'नि खिबुखौहाय उनथिंजायसेै दानना होनांगौ जायो जाहाथे बे साम'खौ सोबबाला बे सामुखौ साम'नि मोदोमखौहाय मोजाङै बेबायदि मोनजानाय बायदि आर ना ओमफ्राय बिनि उनावहाय गुआयखौबो जोंयो थंनायनि थे सिगाङाव सानस थे सिगां बा हरस थो सिगां बेबायदि सोमना लाग्रोनांग' समना सोमना लाग्रोननि उनावहाय ओ बेबायदि सबायाइखौ दैनिफ्राय बोखांजो बोखांनायनि उनावहाय सेथियावनो ओ सबायाइखौहाय एवना लाग्रोदो गु गुबुना बेबायदिनो गोब बांगो बानदो खोमनि संयो ओ सबायखाय एवना लाखांनायनि उन उनावहाय बेवहाय आ दै होनाय जायो आर आरो बेनि सिगां खायफा खायफा साम'खौहाय दैयाव बेबायदि मोजांहै माबा नानै लायो आरोना खायसे सुग्रोनानै मोजै साफा खालामग्रोनानै लायो बेनि उनावहाय मस्ला मस्लि होयो खायफा बेबायदिनो नर मेल जिरा बेफोरबायम'इ बायदि मस्ला होनायखौबो नुनो मोनदों आङो फोनानैहाय बेखौ आ सबयावहाय गारलानानै होयो गारलानायनि उनावहाय साम' खौबो होनानै गोदौनो होयो जाहाथे ओ बियो मोजाहै मोनो आरो मोज मोजाङै थावो आरो बुंनो थाङोब्ला साम'खो गोबां मान सियानो जोगोनार बा खाख्लौजोंबो जायो यो ओ आङो बेबायदिनो गोबां नुनो मो मोनदों खाख्लावजोंहाय साम' जानायखौ ओ बेबायदिनो सा जेरै सबायाइजों सङो ओ जोगोनारजोंबो साम'खौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो जोगोनारजोंबो साम'आ जोबोद थावो आरो नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंलांखाबाय ओ जोङो बे दै गां बोथोरावहाय गोबां औवा मेवाइ मोनो ओ औवा औवा मेवाइजों आरो दाउज जों संनाय ज गोबां नुबोदों आङो आरो बियो बे जोंनि बर'नि ओंख्रिया जोबोद थावो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंहानि न'आवबो बेबायदिनो औवा मेवाइनि आसार बानाय नानै दोननाय जायो बा औवा मेवाइखौ फारमेद खामना दोननाय जायो जाहाथे उनावहायबो मेसें बोथोरावबो बि खौहाय संनानै जानो हानाय बायदि दायोथ' दैज्लां बोथोरखाय गोबां मानसिफोरानो बे बायदि औवा औवा मेवाइजोंहाय ना अनला औवा मेवाइजों दाउ औवा मेवाइजों ना गोरान बेबायदि गोबांखौनो जानाय नुगोन आरो हाथाय बाजारफ्रावबो गोबां बेबायदिनो औवा मेवाइखौ फाननायखौ नुनो मोनगोन। आरो औवा मेवाइ बुङोब्ला बियो ओ जानोल' थावा नाथाय ओ जोङो बेखौ ओ जानांगौबो मानोना बेयो देहानि थाखाय मोजां। जायो गास सैबो जिनिसखौ जानाया आरो जोंनि बर'नि ओंख्रि बुङो अब्ला बियो बिराद मा होनो सिम फोल आरोना देहायाव जेबो खहा लाबोआ आरो। बेफोरखौ जाबोला ओ बेबायदि गो गोगो देहाखौ मोननायखौ नुनो हादों। आरो ओ बेबायदि गोबां दंबावो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय मेसें बोथोरावहाय खोमा बिबार ओंखारो बे खोमा बिबारजोंबो दाउ खोमा बिबारजों दाउजों खोमा बिबारजों नाजों बेबायदि अनलाफोर खौ जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरानो बे खोमा बिबारखौहाय सिनाया आरो ना गोबां गोबां जा गोबां बेबायदि जा दङ जेराव खोमा बिबारखौ सिनाया आरो बेखौहाय बोरै सङो बेखौ मि थिया ना थाय बुंनो थाङोब्ला खोमा बिबार आरो दाउ दा बेयो मोनसे खम समनि थाखाय ल' फैयो आरोना ओ मेसें बोथोराव खम समावल' मोनो मोननो थाङो बे ओ खोमा बिबारखौ बे समावनो गोबां मानसि मानसिफोरा बेबायदि खोमा बिबारजों दाउ अनला संनानै जायो आरो नोंथांङा जेरै बुंलां हाबाय जेरै अन गुन्दै देनानैहाय बेबायदि अनला सङो बेबायदिनो खोमा बिबारावबो अन ओ माइरंखौहाय सुना लाग्रोनानै इसे फोराननानै गुन्दै खालामनानै ओ दे-देनानै गुन्दै खालाम नानैहाय बे खोमा बिबारावहाय दै एसे लगायनानै गारलाना होनाय जायो । आरो मोजाङै खोस्लि जोंहाय एरनाय जायो जाहाथे बे अन गुन्दैआ मोजाङै गिलियो आरो गोसारलाङो आरो बेबायदिनो बेनि उनाव हाय बे एसे एसे एवफ्रामना एवफ्रामना लानाय दाउ बेदर बा ना बेफोरखौहाय गारला ना होनाय जायो जाहाथे जोंनि अनलाया गोथावसिन थावो ओ‌ आं आंनि बुंनांगौखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय ।
औ
ओ नोंथांजों दिनैनि बे बर'नि जानायनि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय । मानो बुङोब्ला नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बेबायदिनो बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सोलोंनो हाबाय आरो मोनथिनो हाबाय बिदिब्ला जों जोंनि बे दोनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा? नोंथांनिसिम गोसो गोजोननाय थाबाय ।
साबायखर गोजोननाय थाबाय दे ।